खोनाबायना? औ औ अब्ला नोंथांजों दिनै दावबायनायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथाङा सावरायनो हागोनना आंजों?
जागोन नोंथां जागोन जागोन।
ओ दे बिदिब्ला जोङो सावरायदिनि।
नंगौ नोंथां
ओ दावबायनाय होनोब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानो दावबायनाया बोरै खालामोब्ला जोङो दावबायनायाव मुलाम्फा जायो नों थाङा सुंद'यै बुंनानै होनो हागोन ना आंनो?
औ औ दावबायनाय होनबा मा होनो होनबा जों दावबायनायखौ बेरायनायखौनो होनो नङा होमबा? ओरै थांनानै ओरै थांनाय ओरै बेरायदोंनाय बेखौनो होनो। आरो मुलाम्फा होनना बुङोबा जोङो जेनेबा हमनानै मुलाम्फाखौ जों बुङोबा बै जायगायाव जेनेबा जों थांबाय बै जायगानि माबाखौ जोङो मोन बोयो आरो बैसोनि मानसिफोरनि गियानफ्रा माबायदि बैसोनि थानाय जानाय फ्रा माबायदि जों बेखौ मोनथिबोयो आरो बे जोंनि मोनसे मुलाम्फा सायाव गोलैयो आरो। दावबायनायावहाय जोब दावबायनायावहाय माने मुलाम्फाल' दङ बेवहाय माने माबा नुगसान गैया आरो। बेनिखायनो दावबायनांगौ मानसिया जेरै आं दा बुंगोन जेब्ला आङो मानास हाग्रामायाव दावबायदोंमोन नेसनेल पार्कआवहाय गिबि खेब आङो बेयावहाय। मोनसे बुस्थु मोनथिनो मोन्दों। जे माने प्लास्टिक बुस्थुखौहाय जेखिनि जाया ब्ला बेखौ माने सिङाव लांनानै गारनो मोना। बेबायदि आङो नुनो मोनदों बेबायदि आं नुदों। नुदों आरो नोंथां। थारमाने बे मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्टनि थाखाय मोजां। नङा होमबा प्लास्टिकखौ लाङोबा नोङो ओ माने गाज्रि जायो इनभाइरनमेन्टआ प्लास्टिकआ माबायदि गाज्रि खालामो हानिफ्राय लानानै गासिबो बुस्थुखौ जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। बेखौायथ' बे मानसिफोर मोनदों आरो बेखौ आं मोजां मानसि औ।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो जों बेरायनो नांगौ। बेरायबासो जों नांगौ रोखोमनि गियान आरजिनो हायो। आंबो थांनाय बोसोर सिगाङावबो आंबो अरुणचलाव बेरायहैदोंमोन नोंथां। नोंथांङा खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
अरुणाचल बे सेलापास टावां। लोगोसे सेरगाव बेफोरबायसा जायगायाव थांनानै आं। जोबोर गोजोननाय मोनबोदों आरो जोंनि सा सानजा नरत इसत होननानै बुङोब्ला बरफ गोलैग्रा जायगा होनबा जोंनि अरुणचलाव। नङा होमबा नोंथां। औ बे जायगायावलसो बरफ गोलैयो आरो बरबा कन्टिनिउ बार' मास थायो बेयाव जेराव जोङो टावां होननानै। मिथिनाय जायो। जेरै भुटानजों भुत भुटानजों बरडार चाइनाजों बरडार बे टावाङआ।
औ नोथां।
औ बेयाव। बरबा कन्टिनिउ थाखाबाय। थायो आरो बियो मेसें केटलाव बेयाव साननि बिदुंखौ। बेखौनो जों नुनो मोननाय जाया आरो बारा। बेयाव नांगौ रोखोमनि अ अक्सिजेन मोना बेहाय थाङोबला जोबोर मेङो आरो जोंनि खुमाफोरा रिंजोबो। खाथिनि रायलायनायखौबो खोनाया बिदिनो बेयाव अक्सिजेन गैयिनि थाखाय थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि बारफोर मोना बेनि थाखाय जों हां लानायाव उसुबिदा गोलैयो आरो बे जायगायाव। थाङोब्ला औ आरो बेनिफ्राय जोङो जोङो दि-दिरां होननानै बुङो। जेराव अरुणाचलनि बयनिख्रुइबो समायना जायगा मानि बेहाय माने बिसोरनि बुद्ध मन्दिरा हायेस्ट दङ आरो बेयाव। बे दिरां होननाय जायगायाव अरुणाचलनि मादावनो जाय बुद्धिसट सिबियारिफोरा बिथांमोनहा बेयाव थांनानैबो गोजोननाय मोनो बेयाव बिसो बिसोरनि बोरैहाय बुद्धिसतफोरा बोरैहाय गावसोरनि धोरोमसालियाव बोरैहाय सिबियो बेफोरखौ नुबोयो।
नंगौ नोंथां।
बिनिफ्राय आरो बै सेरगाव सेरगावआव नोङो थाङोब्ला जोबोर समायना मोनसे भिउ दङ बेहायबो। नों जेरै आपेल बागान जों दि जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंहा बे सेरगावआव मोनो दायो बेयो बिबारा बारदों आरो दायो फिथाइ महर लाबाय आरो बेयो। एप्रिल मानाव बारनानै बियो सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बे फिथाइखौ जों मोनजायो आरो। नोंथाङा बिनि सेर मालाबाफोर सेरगावआव थांफेरबाय बाय ना?
आं थांफेराखै नोंथां। आं थांफेराखै आं। आं दानि बुंनाय बायदि आं मानास थांफेरबाय आं मानासाव थांनानै मैदेरफोर खौ बिराद नुदों आंहा दावराय नुनायावहाय बिराद माने गोजोननाय मोनदों। दावरायखौ नुफेराखैमोन आङो। ओ गिबि खेब आं मानास आव नुफेरदों। बिनि उनाव मानासाव थांनानै ओ गोबांथार गाबनि माने मै मोख्रा नुनो मोनदों आरो।
औ औ थारैनो।
खौ माने मोख्राखौ जों सानो मोनसेल' जाद बेबायदि साननानै लादोंमोन आरो। नाथाय बेयाव थांनानै नै आलदा आलदा लदा रोखोमनि माने मै मोख्राखौ नुनानै आङो गोजोनबोदों आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे नामफोरखौथ' आं मिथिया नोंथां। ओ नामफोरखौ मिथिया ना नाथाय गोबांथार माने रोखोमनि दाउ माने नुनो मोनदों आरो आङो बेवहाय
औ निस
थांनानै आरोखि औ औ औ आरो फोरखौबो नुयो मैखौबो एसे नुयो आरो बोहाय। मोजां औ आरो दाबो दङ जोंहा गानदाबो दङ। गान्दाबो दं मानास वहाय बेखौ नुनो मोनदों। ओमफाय दावबाय बावनाय होननानै बुङोब गोदो जेब्ला माने दुइ हाजार आथार' उनिस फसावहाय आं खेबसे माबायाव थांदोंमोन आरो। ओ बङाइगाव खाथियाव ओरैज आइरिभारावहाय माबा दैजिं फेस्टिभेल जायोमोन नङा होमबा नों
औ नंगौ।
औ बेयावबो आङो थांदों बेयावबो बिराद मोजां नांदों आङो। जोंनि बर'फोरनि मोनसे बिराद मोजां माने फेस्टिभेलमोन बेबो आरो जोंहा बै समनि सिएममोन आरो म सानसियम सर्बानन्द सनवला बिथाङा दैजिं फेस्टिभेलखौ मोनसे नर्थ इस्टनि गिदिरसिन फेटिभेल होननानै फोसावना होदोंमोन। बेनि बे दिना जों बे बारखालि जोंबो थांदोंमोन आरो जोबोद मोजां नुदों। बायहारा बायहारानि मानसि सोर फैयो। बेफोरखौ मिथिबाय आरो बेवहाय आं फार्स्ट नुजेनबाय मा होनो टेन टेन गावबाव फिसा फिसा मा मा होनो बिखौ होनो बिदिखौ थाग्रा लाबोफआनाया बेफोरखौ लानानै बेराय जायो होनलायनाय माने गामिनिफ्राय थांनो नालाय नोंथां आं बेबो मिथियामोन नालाय। बेफोरजों माने मोनसे मोनस सिबिलायबाय आरो अ थारमाने मोनसे टेन बायदि दङ न'। न'सा बेखौ बानायनानै गावबा गाव लादोन थांनानै बेरायनो हायो जेराव मोनो बेयावनो जायो होननानै बेखौ आं मोनथिदों मोनलायबाय आरो नोंथां बेखौ आंङो जुदि बेरायामोन बा आं मोनथिनाय नंङा होनबा। आं बै फेस्टिभेलाव थांबा मोनस मिथिनाय नंङा मोन।
औ नंगौ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेनो नोंथाङादि खोनादों जानो हागौ जायखौ जोंङो हागुफुर बगामाथि होननानै मिथि जे नंङा होमबा नोंथां बेबो जोंनि असुंसे सेरावनो भुटान आरो जोंनि बे अदालगुरि आरो तामुलपुरनि गेजेराव गलैयो बियो। मोननैनि ड्रिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गोलैयो बियो भुटाननि बरडारावनो गोलैयो आरो भुटान हाजो। सेरजं बेहायबो गोबां मानसिफोरा पिकनिक जाहैयो बेयाव थांनानै बिदिनो गावगायनि गोसोखौ रं जा होयो आरो। नंङा होमबा? जायखौ जोंङो बियो बरनदि वाइल्ड लाइफजोंनो बे नांजाबफानानै थानाय। बियो उम बगामाथि हालामा। बे जोंनि ओनसोलाव गोलैयो आरो बेयो। बेयावबो जोबोर मोन मो गोबां मानसि फोरा बेयाव रंजाहैयो। बिदिनो ओ गाव गायनि गोसोखौ रंजाहोनो हायो आरो बिब दिजोंबो बेरायनानैबो बेखायनो बेरायनाया जोंखौ मा ला बाबो मोजां जुदि साननानै नोङो बेरायोब्ला नों जोंखौ बेरायनाया मालाबाबो खहा खालामा होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेरायनायजों जों गोबां जेरैबायसा नोंथाङा बुंनांबाय जोङो गियान आरजिनो हायो। जेरै नुफेरि जिरादखौ जोङो नुफेरो जेराव आं बावैसो सिगां आं मिज'रामाव थांदोंमोन। बेहायबो आं दिनै थांनानै बे मिज'राम आय'जलाव थांनानै बिसिनि डिसिप्लिनख खौ आं ससियेल मिडियावसो नुयोमोन। नाथाय दिनै आंनि गावनि मेगनजोंनो आं थांनानै नुहैबाय जे बिसोर हारिया माने दिसि प्लिन हारिमार मिजु'फोरा जेराव बिसोरो रावखौबो अभार टेक खालामा बेस सोर गावगायनि लामाजों गावगायनो थांगोन रावबो नांगौबा लेट दानो जाथ थों बे मालाबाबो गुबुननि लामाथिं हाबा क्रस खालामा आंनि टायमासो आरजेन्ट बिदि मालाबाबो बिसिनि साननाया गैया आरो माने बिसोर फुरा डिसिप्लिनावनो उन उन सालायलांजोबो बाइकआनो जा कारानो जा बे मोनसे डिसिप्लिनखौ आं नुबोदों जेराव मिज'रामाव जेनेबा सोलोंथाइ हारा नैथि जायगा आवग्रिनो हादो नङा होमबा? गुजिदाइन जौखोन्दोआ दिनै अद ओ मिज'रामाव जेरै सोलोंथाइ गोनां आरो बे आइजल सिटि याबो जोबोर समायना। जेराव नर्थ इस्टआवनो बेयो थामथि जायगा आव ग्रिनो हादों आरो जेनबा। माने थार्ड लार्जेस्ट सिटि आरो जे जोंनि नर्थ इस्टनिनो बेबो जबोर समायना बिदि बिदिनो आं गोसोखौ गोजोनबाय बिदि बिदिनो बैसोर मिज' हारिफोरा बोरै जायो बोरै थायो बिसोरो बिसोरनि आसार खान्थिखौ आं एसेब्लाबो मि थिबोदों बोरैहाय बिसोरो मानसिजों रायलायोबोसै अनसायो बिसोरो बाहेरनि मानसि थांबोला बेखौ आं सोलोंबोनो हादों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
आंनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों नों नोंथाङा आसामनि अनगायैबो बबेयावबा ओ स्टेटआव बा रायजोआव बेरायफेरबाय नामा आसामनि
नंगौ नोंथां ओ नंगौ आङो माबायाव थांबाय। ओ शिलंआव होननायाव थांबाय। सिलंआव थांबाय आङो। शलंआव थांनानै आङो मोनसे जेनेबा इउनिभारसिटि निहुआव थांदोंमोन। आङो बेयाव है माने नुफेरि बिफां जिनिखि जों फरायबायल' थानो मोनो। बेखौ नुबोदों जेरै बाइन बिफां होननानै बुङो बाइन थ्रि। बेखौ आं नुबोदों। आंहा बेयावबो गोजोननाय दङ मानो होनबा जों माखासे बुस्थुखौ फरायनायजोंल' नङा। नुनानै बा गोसोआव बांसिन थायो। गोजोन्नाय बांसिनो जेखौ जों मालाब बावनाय नङा आरो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो जोङो ओ फरायनानै खुगाजों नु माने खोनानायखौ जों बावगोन नाथ थाय मेगनजों नुखौ जो बावा नङा ओमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां बेनो बेनो
बेरायनाया जोंनि मोनसे बिराद सोलोंनो गोनां आरो बेरायनायजों बिराद खोथा सोलोंनो हायो। जों जिउआव नङा ओमबा नोंथां औ बिदिनो बिदिनो जोंनि अस संसे सेरनि आंबो थांफेरदों बे अरुणाचलजों लोगोसे बे जोंनि बे मेघालया नोंथाङा बुंलांबाय जेरै सेराप फुनजि दाावखि मालायलुम बेफोर खम जायगायाव थांनानै गोसोखौ गोजोनाय मोनो जेराव जों फेराखै हाजो ओनसोलजों मानोना जोङो माने प्लेन ओनसोलाव माने जों आफाङाव थायो जेनेबा बेखायनो जों हाजो ओनसो थांबोला जोबोद रंजानाय मोनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ। ओज जों आंबो बिदिनो थांदों आंबो बेयावहाय थांनानै लाइटलुम' होननाय जायगायाव थांदों। जेरावहाय माने द बिदिनो खुवा फैयो। दसेनो माने ओ स्रां जायो। बार खोलो खोलो खोलो बारनाय जिङाव गाग्रा दंलायो। जोबोद मोजां नांदों आरो मानसिफोर गोबांबा थाङो
औ औ औ ओ अब्ला समाबो जोंहा लावबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
जागोन नोंथां जागोन जोगोन जागोन नोंथां।